हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामदों नोंथां
ओ दायोथ' ओरैनो दं नोंथां नै जिरायनानै।
नोंथां अब्ला आं नोंथांखौ फन हरनाय जाहोना मोनसे दब सानदोंमोन आं नोंथाङा सम होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां
अ अब्ला जों
जों रायज्लायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ अब्ला आंनो बुंनोसै नामा नोंथां औ नोंथां होमबा आंनो
औ औ
बुंग्रोनिसै आं बिदिनोथ' जों औवाखौनो बायदि बायदि खामानियाव बाहायनो हायो औवायाबो आरो बायदि रोखोम दं नङा होमबा नों थां बिनो माने जोंना भुरकाऔवा होनना बुङो ना बेखौ बिदिनो माने जायगा लायोै जायगा माने गुबुन गुबुन बुङो आरो ना जोंनि जायगायाव माने बेखौ बुङो जेरै थाय औवा बुङो न बेखौहाय माने फिसा फिसा जायो बे औवायाहाय। बिदिनो बुरखा औवा होनबाथ' जों बिदिनो बे बुरखा औवा बेहायहाय जोंङो बिदिनो न' लुनायाव माने बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। जायखौ जों खुन्था होनाय न जेरै आगोलथ' जेरै
औ
सुबुं फ्राय सुबुंफोरनियानो हानि न'सो जायोमोन नङा होमबा इन्जुरनिहाय नाथाय आथिखालावहायसो माने बिदिनो पाक्काफोर जाजोब्बाय। बिदिनो माने आगोल बांसिन सुबुंफ्रानो न' आरो जेनेबा न' लुनो थाखाय जेरै थोरि न' आरो बे औवा खौहाय बांसिन बाहायोमोन आरो गोदोहाय आरो बिदिनो जों औवाखौ औवाखौ बायदि खामानियाव बाहायनो हायो जेरै जेखाय खबाय दाला सान्द्रि आरो बिदिनो जों गोबां माने बिदिनो खामानियाव बाहायनो हायो बेल' नङा जों बिदिनो आरो बेवहाय जेब्ला जों मैगं गायोना आबाद मावो बेवहाय जेनेबा जों औवा जेंसिखौ नांगौ जायो नङा होमबा बेवहायबो जों बेवहाय माने बेवहायबो जों औवाखौ मानि होयो आरो। बिदिनो आरो जों माने जि लामनो थाखाय जेरै जिखौ सुनानै माने लामनो थाखाय जों जिथु दान्दा खायो नङा होमबा बेयाव दान्दायाहवबो जों माने औवा बाहायो आरो। बिदिनो जों गोबां औवा बाहायनो हायो बिदिनो औवाखौहाय जों आरो बिदिनो जेनेबा बे औवानि जेरै जोङो औवा औवा मेवाय होनो ना जायखौ जोङो बेखौ जों दाथ' औवा मेवहायजों जानो हायो बिदिनो बायदि जेरै अनला औ अनला संनानै बिदिनो अमा बेदरफोरजों बिदिनो फ्राय मानसिफोरखौ जानाय नुयो आरो। बिदिनो औ-औवानिफ्रायथ' आरो जों बिदिनो जेरै जेरै जों माने जिरायना थानो थाखाय न' दाथ' गोलोम बोथोर बेखौहाय जिरायना थानो थाखाय लामाफोरावनो माने सेंग्रा फिसाफोरा माने बांसिन बिदि जनो थाखाय माने बेखौ सां जिरायनो
औ औ
बिदिनो आरो औवाया जेब्ला गोरान जायोना बेवहाय जों बेखौ बन सुनोबो बाहायनाय जायो आरो। गोबां बाहायना बाहायनाय दरजा बानायनाय ना जेरै हानि न'फोरावथ' दर्जाखौ बानायनो थाखायथ' औवासो खौ बाहायो नङा होमबा बिदिनो जों औवाखौ बांसिन बेवहाय बाहानायखौ नुनो मोनो आरो। नङा आरो जों जेरै मानसि थैयोना जेब्ला मानसि दहौ माखसे बाहायो मानसि थैयो अब्ला बे औवायावहाय सावनो थाख
औ
बे औवाखौसो जोंनो नांथारगौ आरो बेवहायनो आरो नोंथाङाबो बेनि बागै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ हागोन नोंथां‌।
औ देलाय बुंलाय
ओ जोङो औवाखौथ' जों गोबां खामानिफ्राव बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नों
जेरै नोंथाङानो फ्रायखौ बुंलांखाबाय जिथु औवाफोरजों हाय जोङो जिथु न' लुनाय बे बेबायदिनो जोंनि खामानि मावनायफ्राव बाहायो।
औ
जितु जोङो बांसिन गोदोनिफ्रायनो औवाफोरखौ जों बाहायनानै फैदों।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोङो न' लुनायाव खुन्थिया एबा बेरा बनायो।
औ
आरो गोबां खामानिफ्राव जों जितु जोंनि जितु आबाद मावनाय आबाद मावनायावहाय जोङो बेरा होयो जों जितु मोसौ बोरमाफ्रा हाबनो हायैनि जों बेबायदिनो बेरा होनायखौ जों नुनो मोनो। दा गोदोनिफ्रायनो लानानै औवाया माने बाहायबोजागासिनो। जेरै नोंथाङा होननाय बायदि औवाया ओ गोबां रोखोमनि दं जेरै औवा गुबै होनो औवा भुरखा होनो।
औ।
जिथु मोन्नैखौबो जों बाहायनाय जायो जेरै जों बांसिन औवा बुर गावहाय जोङो बेबायदि खुन्थिया एबा जों बेफोर न' लुनायाव बाहायो, आरो जों बै औवा गुबैखौ जोङो जिथु बेरायाव बाहायो।
औ।
बेबायदिनो आरोना। आरो नोंथां बेबायदिनो गोबां खामानिफोराव बाहायो जिथु ओ सेन बनायनाय खबायाइ बनायनाय जिहेतु सान्द्रि, संग्राय बेफोर खामानिफ्राव बाहायनाय बो जों नुनो मोनो जों बेफोरखौ बाहायनानै एबा जों बेफोरखौ जों औवाजों बनायनानै जों फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंहा सान्द्रि एबा जोंहा संग्रखौथ' नांगौ जायो जोंनो माइरं जावनो एबा सालिनो।
आरो जिथु जों ना जिथु सेन बेजों जों ना ना मोनजायो जों ना जानो हायो जिथु सानानै। खबाय बेफोरजों जोङो बिदिनो दैफोरावहाय सानानै जोङो ना मोननो हायो। आरो बेफोर ओ जेखाइजोंबो एबा बेजोंबो ना गुरनो हायो, जोंनि ओ बर' आइजोफ्रा गोबां बेबायदिनो ओ सेंग्रा-सिख्लाफोराबो बेबायदिनो गुरनो थाङो। जिथु मानो होनोब्ला बे जोंनि ट्रेडिसनेल मोनसे औवाजों बनाय जानाय जों बेफोर ट्रेडिसनेलावबो जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
आरो जोङो बेबायदिनो औवाजों गोबां ओ खामानिफ्राव जेरै जों दामग्रा देग्राफोराव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला जोंहा जिथु सिफ सिफुं सिफुंखौ जोङो बेबायदिनो औवाजों जों बनायनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला जोंना बेबायदि औवाजों मिलौदो देंखो ओ रोजाबग्रा जों बानायनो हायो।
औ नंगौ।
जोंनि थाखाय बे बेसे मोजां नङा होमबा नोंथां? आरो जों जोंनि आथिखालावहाय आं दा नुनो मोनबावनाया जिहेतु जोङो औवाजों ओ जोङो पेपार एबा जोङो बहि बेबायदिनो लेखाफोरखौ जों बरनायखौ जों नुनो मोनो, बेफोरखौहाय जोङो ओ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोथ' बेफोरबायदि गैयामोन ओ बेबायदिनो बिलाइफोरावसो जों एबा माबाफोरावसो लिरनायखौ जों नुनो मोनो। दायो औवाजों बनायनाय एबा पेपाराव जों लिरनो मोनो।
औ नंगौ।
आरो बेबायदिनो जोङो मोसौ हालोवनाय फोरावहाय मै अनायोमोन गोदोहाय, दासो बेबायदिनो जोबलांनो हमबाय जिहेथु जों दायो गोबां बेबायदिनो ट्रेक्टर बायदिसिना ओंखारनानैसो जोब-जोबलांनो हमबाय। औ। आरो औवानि फालांगि जों गोबां खालामामनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला औवाया जोंनि बेबायदि बिल्डिं गिदिर गिदिर कनस्ट्राकसन खालामनायफोरावहाय जोंहा माने बिराद हेफाजाब होयो जिथु बिल्डिं न' आर सि सि बेफोरावहाय गोबां माने बिदिनो औवा नांगौ जायो। मानो होनोब्ला औवायासो जोंनि थाखाय बेफोरबायदिनो खाबथानाय एबा साद दालाय होनायफ्राव लाखिनायखौ जों नुनो मोनो। आरो औवाया जोंना मोनसे जोबोद मोजां जों बेजों ओंख्रिबो जानो हायो जुदि औवा बुरखानि होन औवा गुबैनि होन बेनिफ्राय जोङो बेथ' औवा मेवाइखौहाय जोंबो बिदिनो अनलाजों जोंनि बे ट्रेडिसनेल ओंख्रि अनलाजों जों जानो हायो। मानो होनोब्ला जोंहा बेबायदि औवा मेवाइजों जों जायो ब्ला जोबोद गोथाव मोनजायो जों
औ नंगौ नोंथां
जोंनि मोनसे बे ट्रेडिसनेल ओंख्रियाव बाहायजानायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि बे औवा मेवाया आरो बेखौ जोङो औवा मेवाय खौहाय जोङो औवा ओ मेवाइनिफ्राय जोङो बिदिनो औवा मेवाइ गो खै बनायो बेबायदिनो दसे गोबाव सम दोननानै गोखै बनायो आरो जों बेफोरखौहाय बायदिसिना रोखोमनि बेदरफ्राव होनानै जों जायो। मानो होनोब्ला जोंहा जोबोद गोथाव जायो आरोना ओ नोंथाङा फंनैसो हाबावगोन नामा सायाव
ओ औवानि बागैनो ना नोंथां
औ नोंथां
औ औवानि बागैथ' बिदिनो माने नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै जोङो लामाफोरावथ' बिदिनो जेनेबा जों माने वाल होनो हाला नालाय बिदिनो जेरै माने इटानिहाय बिदिनो ओंखायनो जोङो बेवहाय माने बेराखौनो माने बांसिन माने बेवहाय होयो आरो माने बेव बेराखौ माने दुङो जेराव बे औवाखौ जोङो आरो बिदिनो लामाफोरावबो जेरै हख्ला बानायनानै दोनो न' लामाफोरावबो बिदिनो जाहाथे जेरै मोसौफोरा हाबनो हायाथों माथों होननानै बिदिनो जों औवा आरो जेरै माने फुजा जायोना जेरै माबा मोनसे फोरबो जायोब्ला जों बे बाथौ न जोंनिया बे बाथौआवहाय माने बाथौआव माने जों जेवरा बुंनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जेरै बा थ' दुंनाय होनना बुंङो जायखौ बिदिनो जोंङो बे फोरबोफोर बांसिन जोंनियाव माने बैसागो बोथोरावनो माने बैसागोनि बेवहाय एक थारिखावनो माने जोंनि बाथौखौ दुमो आरो बेबायदिनो बे खालिनो माने खाला आरि होनानै बायदि माने थुगि होनानै माने आफा आबंलावरिखौ माने खुलुमनाय जायो आरो जो जों बेवहायनो भगबानखौ बिदिनो आरो जों बैसागो समाव बिदिनो जों थरखा बानायनो थाखायथ' जोंथ' बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां औवाखौहाय बिदिनो जोंङो गोनां थार बे औवायाबो बे जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि माने जोंफोरनिफ्रायनो जेरै जों औवाखौथ' जेनेबा न'आवल'सो बाहाया आरो बिदिनो जेब्ला माने टाउनफोरावथ' बिदि जेनेबा औवा गैया नालाय माने जोंफोरनि गामिनिफ्रायनो माने बायखांनानै लाङो आरो बायहांना लाङ माने बिसोरो माने जेरै बिल्डिं न' लुयो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बिल्डं न' लुनायफोराव बांसिन माने बाहायनायखौ नुनो मोनहैयो आरो बिदिनो
ओं
औवा खौहाय बिदिनो गोबां जों नुनो बांसिनानो
औ
ने रे जों जेरै दा माने न गावनि जे यावहाय नाथाय गोदो माने सार आरोना बानायनानै सां
औ औ सैथो।
लप जाबोदों नङा होमबा नोंथां बिदिनो आर
औ औ
अब्ला अब्ला नोंथां जोंनाबो जेनेबा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां बेखिनियावनो दोनसै नामा औ नोंथांसो रायज्लायनो मोना जोबोर गोजोन जोननाय मोनबाय नोंथां दे
औ आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथां दे